हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै मागो दमासि बेखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन
अ
मागो दमासि होनोब्ला बेबो मोनसे बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा नोंथां बेबादिनो जोङो बैसागु फोरबोखौहाय जेरैबायदि फालियो जोङो मागो दमासिखौबो बेफोरबादिनो फालियो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मागो दमासियाव जोङो पुस दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेलागुर सावनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बेलागुर सावखांनानै बेलागुर सावनायनि सानसे सिगां जोङो ज'यैनो खाना बालाव लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां दुब्लि फोथारफोराव एबा दिनाव अखानायैहाय जोङो बेलागुर सावनाय जायो आरो बेबाद बिदिनो जोङो ओ खाना बा लावखार ओंखाम जानो थाखाय नारानि न' बेफोरबादि लुयो आरोना नों थां फिसा फिसा बेखौबो लाव ओ खाना जाखांनायनि उनावहाय जेब्ला बेलागुर सावगोन अब्ला जोङो बेलागुरजों लोगोसे सावफानाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि उनावहाय जोङो मागो दाननि से खालार खालि बयबो गोदान सि जोम गाननानैहाय
औ नंगौ नोंथां
रंजायो आरो नोंथां बेफोरबादिनो जोङो नखर नखर बेरायनो थांनाय जायो आरो नोंथां बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि मागो दमासो फिथा खावनाय जायो जेरैहाय हासुं फिसा एन्थाब फिथा लावदुम फि था थावनि सिथाव बेफोरबैसा गोबां रोखोमनि जोङो फिथा सावनानै जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मागो दमासियाव आलासि जानाय जायो
औ औ
बेबादिनो जोङो मागो दमासिखौ रंजायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
लारु जेरैहाय जोङो सिबिं लारु नारेंखल बे लारु
औ नंगौ नोंथां औ
खेर दाखा बेफोरखौ मागोफोराव जानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ बेफोरबादि बिदिनो जोङो मागोखौ रंजानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
ओनसोलावहाय मागो दमासिखौ माबायदि फालियो नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ जेरै पुस दाननि जेरै नोंथाङा होननाय बायदि गिबियावनो जोङो भेलागुरु सावनाय जायो आरो नोंथां अ बियो जानुवारि समाव जायो आरो गोजां बोथोर समाव आरो। ओ बेयाव जोङो गिबियावनो जेरै बेलागुर जेरै- जोंना आबाद फोथारखौ हानानै नारा थिलि जाना थायोना नों थां आ जोङो जेरै बोरैसोरै जों दैज्लां बोथोराव खस्थ' खालामनानै जोङो उनाव ओ बे मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो ओ बैनि जोंनि गायनाय जेरै आबादाव आबादनि माइफोरखौ जों मोनो नालाय नोंथां बेखौनो जोङो जिरायनानै आ मागो दमासि फालिनाय जायो आरो लै। थां बेयाव जेरै औ जेरै जोङो गिबियावनो ओ फोथारफोराव नारा थिलि जाना थायोना जोंना हानानै माइफोरखौ औ। बेखौ जोङो ओ बुथुमना दोनखायो आरो नोंथां जानुवारिनि सिगांनो। जेरै आ मागो दमासि जायैनि सिगांनो औ बिनि उनाव जोङो बे खौ जेब्ला ओ जानुवारि फैगोन अब्ला बेखौ जोङो जेरै आ गिबियावनो बानायखाना दोनगोन नालाय नोंथां औवा जेरै औवा नांगोना आरो। जोंनो इथि थसे इथि ससे सोरगिदिं गायनानै जोङो ओ सायाव खााथुबनाय जायो आरो नोंथां बिजलि औवाजों बेनि उनाव जोङो बेनि सिङाव जेरै ओ नारा जेरै जोङो नाराखौ सोनाय जायो आरो बेनि सिङाव नोंथां बेनि उनाव जोङो औ औ औ बेनि उनाव जोङो थालिर बिलाइ होनाय जायो आरो नोंथां सायाव। बिनि उनाव जेरै नोंथाङा होननाय बायदि आवगायसिनो नारानि न' बानायनाय जायो आरो। मानोना बियो ओ जानुवारिनि जोङो सानसे सिगांनो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि लाव खार ओंखाम खाना जानाय जायो आरो नोंथां ।गोदोथ' जोङो खानाखौ जेरै ओ न'खरनि खावनानैसो जायोमोन आरो सोरनिबा जेरै- मैगं जेरै जेवरा सिफायनानै जोङो खावनानैसो खाना जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां बेनि उनाव औ
ओ खावोमोन गोथां मैगं थाइगं खावोमोन नोंथां गोदोनि दिनावहाय।
दानि जुगावथ' बेखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो नोंथां। गोबां खौनो नुनो मोननाय जाला आरो। बिनि उनाव औ औ नोंथां बेनि उनाव आरो जोङो बेखौ ओ जानुवारि जोबनाय लोगो लोगो पुस सफै पुस दान सफैनाय लोगो- लोगो जोङो गो माबाखौ ओ बेलागुरखौ फुङावनो जोङो सिखारनानै सावनाय जायो। आरो दाउ खा नुयियावनो मानो होनोब्ला औ औ। औ मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जोंलायनो दाउखा नुयियावनो सिखाराब्ला आ जोंलायनो देनां थैनाव उजियोब्ला दावउखा जायो होनो आरो गोदोनि सुबुंफोरा। बिनिखायनो जोङो फुङावनो ओ खोमसि खोमसि दुगै लोबै जेरै दाउखा गाबियावनो जोङो बे बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला ओ बेलागुरनि अरखौ सायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ फोथायनानै जों दास सिमबो ओ बे भेलागुरुनि अरखौ सायनाय जायो आरो नोंथां। औ बिनि उनाव जेरै नोंथाङा होनाय बायदि ओ बिनि अखानायनायै जेरै जोङो गिदिरनिफ्राय जोङो ओ गिदिरखौ जोङो मान बावो आरो नोंथां आरो उन्दैनो गिदिरा बोर होनाय दिन आरो बे सानखालि जेरै जोङो मानसिनि सान फालियो आरो बिथां बिनि अखानायनायै बेयाव जों ओ बेयाव जोङो जेरै- जोंनि दख'ना थावसि रेगेरेगां आगरनि फास स्रा बेखौबो जोङो गाननाय जायो आरो जोङो गोदान सि जोम गाननाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनखालि बिनि उनाव जोङो गासै खौबो औ गिदिरखौ जोङो मान होयो आरो उन्दैनो गिदिरा बोर होयो अननाय जासियो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जेरै जोङो बिनि अखानायैहाय जोङो जेरै माइब्रा माइरं जेरै माथा माइरं बेखौ जेरै जोङो गायेनफोरजों देनाय जायो आरो जेनेबा जोङो ज' ज' लोगो नांनानै बैनि न'खराव थांनानै जोङो गायेनफोरजों जोंनि अन गुन्दैखौ देनानै लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ बे खौबो थङावनो जेरै सिखारनानै दुगै लोबै सिखारना इसिं ख हथायाव जोङो खावनाय जायो आरो नोंथां मा गिबि फिथाखौ जोङो जानाय जाया आरो नोंथां मानोना गो थोसि बावउनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो औ जेरै लावदुम फिथा सावनोब्ला नोंथां जोङो लावदुमाथ' माथा माथानियानो जायो नालाय नोंथां आदथा नांलाया बेखौ जोङो औ दैहुआव दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बिनि फफ'जोंनो मोनो आरो नोंथां थिख्लिनि खुगाजों जोङो जेरै बिनि गेजेराव जेरै नालखर सिबिं मिेथाइ गुरु होनानै जोङो बेखौ जेरै जों दििग्लि फुगायाव होनानै सायाव सिि गोबा होनानै जोङो बे दििख्लिनि जेरै बे दैहुनि फफ' फैनायाव जोङो होब्लानो बियो लावदुम फिथा जायो आरो नोंथां लावदुम फिथा फिथाइाबो मोनसे नेम दंबावो आरो नोंथां औ जायनिबा नख न'खराव मानसि थैयो बे न'खरनि सुबुङा बोसोरसे जायाब्ला बे लावदुम फिथाखौ सावनो मोना आरो नोंथां नों मिथिगौ ना नों थाङाबो बिनि उनाव जोङो आरो जेरै नोंथाङा ज आवगायैनो बुंलांबाय जेरै मागो दमासियाव जोङो लावदुम फिथा लावदुम फिथा एन्थाब फिथा फिथा हासुं थाव सिथाव लारु सिबिंनि बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो औ स जोङोथ जेरै एन्थाब फिथा बेथ' जोंनो आदथासो नांगोन नालाय नोंथां बेखौ बेखौबो जोङो टावायाव आखाइजों एसे गल फिदिंस्रोनानै जोङो बेयावबो नालेंखल सिबिं होनानै बेखौ फाननाय जायो आरो नोंथां बेथ' आदथाखा नालाय औ माइब्राया औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ नंगौ नथां औ औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो मागो दमासिबो बर'फोरा जोबो‌ जोबोर रंजानायनि गेजेर